हेलौ
खुलुमबाय नोंथां सानजौफुनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथांजों बे ओ दा आ-आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों ओ सावरायनो थाखाय आखायाव लादों नोंथाङा सावरायनो एस सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै ओ आंनि बुजिनायाव आंनि मोनदां थिजों आङो बुंनो नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों। औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दायो ओ बयबो मिथिखायो दायो आरो दैज्लां बोथोर दैज्लां बो थोराव मा मा आबाद गायो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनि। दैज्लां बोथोराव दायोथ' बयहाबो माइ गायनाय बेबायदि सोलिगासिनो दं माइखौ बयबो गायो आरो औ माइखौ माबोरै गायो आं एसे नोंथांनो आं फोरमायनि
माइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जेरै जोङो बेखौ ओंखाम महरै जों जायो। फार्स्टआवनो जोङो माइखौ गायनोब्ला मोनसे ओ मा होनगोन ओ मोनसे दाबसे हाखौ जोङो मोजाङै मोसौजों बा ट्रेक्टरजों जोङो मोजांहै जों मा एवग्लिनानै लानांगौ दैजों। ओ हाब्रु खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। आरो बेबायदिनो ओ बे खोथियाखौ माने माइलि खौ जायखौ जोङो माइलि होननानै बुङो बेखौ जोङो सानथाम बा सानब्रै बेबायदिनो दैयाव सोमनानै दोनो आरो बिदिनो हरसे ओ बे सोमनाय माइलिखौ बोखांनानै हरसे बोरियाव जोङो दोनो। आरो दोननायनि उनाव बै ओ हाब्रु खालामनानै लानाय जायगायाव बेखौ फोना होयो। आरो बेबायदिनो मास मोनसे बा देर मासनि उनाव बे माइखौ जोङो फुनो हायो आरो फोनाय खोथिया जायखौ जों खोथिया होननानै बुङो।
औ।
आरो बे खोथियाखौ जोङो गायनोब्ला जोङो गोबां मा होनगोन दुब्लिफोरखौ जोङो ट्रेक्टर बा नांगोलजों हालेवनानै ओ बेखौ हाब्रु बायदि खालामनानै लागोन हाब्रु बायदि खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ खोथियाखौ जोङो फुनानै गायो आरो। बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव ओ मोजांहै बेबायदिनो दैफोरखौ ओ सोबाय थानो नांगोन। आरो बिबादिनो मोजाङै सोबाय थायोब्लासो जोङो बे माइआ माइखौ जोङो मोजांहै जों मोननो हायो। बेबायदिनो माइआ अब्ला मोनो अब्ला बेखौ हायो हानानै ओ मोसौजों नायो बेबादिनो दानि मुगायाव सोरबा ट्रेक्टरफोरजों नानायखौ नुनो मोनो। गोबां सुबुङानो दानिया मा होनगोन बे मोसौजों नानायखौ जों नुनो मोनला। नङा होमबा?
औ।
औ दायो गोबाङानो मा ट्रेक्टरजों हालेवो माने ट्रेक्टरजोंनो मोसौ ओ नायो माइखौबो। बेबायदिनो नाखांनायनि उनाव ओ फोरानो आरो फोराननानै बेखौ मिलाव लांनाय जायो आरो मिलाव लांनायनि उनाव बेखौ मा जावगोन जावनानै बेबायदिनो अरजों संनानै बेबायदिनो ओंखाम बेबायदि जायो आरो।
लांदां
आरो बेबायदिनो दैज्लाङाव बेदिनो फाथो आबाद बेबायदिनो मैगं थाइगं बेफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो नोंथाङा बे आबादनि सोमोन्दै नोंथांनि बुजिनायजों नोंथांनि मोनदांथिजों एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंनायसाय।
ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव दानि जुगाव गोदोनिजों आरो दानिजों एसे फाराग नुनो मोननाय जादों आरो। आबाद मावनायनि सायाव। गोदोना जाहैबाय गोबांथार गोबांथार मानसि बा सुबुं माहारियानो मोसौ बा हाल खदालजों आबाद मावोमोन आरो मोसौजों नांगोलजों एवोमोन आरो। दानि दिनाव बेफोरबायदि मोसौखौ गोबांथार जायगायाव नुनो मोननाय जाला आरो। फ्रायआनो ट्रेक्टरजों आरो गोबांथार आबादावनो इउरिया हासार गोबांथार मुलि बाहायो आरो।
औ
बेखिनि आरो।
औ बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोब्ला आङो आबादनि सोमोन्दै मोनसे फंनैसो आं बुंबावनो होनो। आबाद होननानै बुङोबा जोंहा बै मैगं थाइगं गायनाय बेफोरबो जोंहा गोलैयो मैगं थाइ गंनि गेजेराव दायो दैज्लां बोथोराव जोङो फद टल भिन्दि आरो बेबायदिनो जिंखा लेस्रा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो फाथो आबादफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
बेबायदिनो आं फाथो आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव एसे फोरमायनि फाथो होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा?
औ
बेबायदिनो फाथोखौ जोङो फोनोब्ला मोनसे लांदां जायगा जोङो नायख ओ मोननांगौ जायो नां-जोंनो गोनां जायो बे लांदां जायगाखौ औ जोङो सिगाङावनो जोङो एवग्रोनानै लानो गोनां जायो बेबायदि बे उ जायगानि गासैबो मा होनगोन हाग्राफोरखौ मोजांङै दानस्रांनानै एवस्रांनानै माने ओ बेबायदिनो ओ ओ मोजांहै एल-एवनानै बेयाव उनावबो बे फाथोनि बेगरखौ एसे एसे बिदिनो फि-सारस्रोनानै होयो। आरो बेबायदिनो बे स्रो-सारस्रिखांनायनि उनाव ओ अखा एसे एसे मोननांगौ जायो अब्लानिया बे फाथो आबादा बांसिन मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मा फाथोआ जेब्ला रायो अब्ला बे फाथोआ मा जोङो फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै जों फोरानो। बेदिनो फोरोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो नारजि होननानै बुङो जायखौ।
आरो बेबायदिनो फाथोनि बिजौफोरखौ जोङो ओंख्रि जानो मैद्रु जानो मोजां नङा होमबा।
औ
औ आरो बे नारजि जायानो बे खाखांनानै फोराननायखौ जोङो नारजि होनो जायखौ जोङो अमा बेदरजों जानो जों बयबो मोजां मोनो नङा होमबा औ आरो बिदिनो गोबाङानो खारै बाहायनानै बे ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो।
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय माइ आबादखौ मोनबेसे रोखोमनि गायो आरो ओ बोसोरावहाय खनबेसे माइ आबादखौ दैखांनाय जायो।
औ बिदिब्ला आं बुंनो जोंनि साखाथियाव जोंनि गामियावथ' जोङो बेबायदिनो रनजित मासुरि जोसा माइब्रा आस माइ बेबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे जायगायाव ओ बोसोराव खनसेल' आबादखौ बुथुम खोनसेल' आबाद बुथुमनायखौ आङो नुनो मोनो आरो
उ
औ नोंथांमोननिथिं माबोरै मा मा माइ गायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
जोंनिथिं माइ आबादा बोसोराव खनसेल' जायो नै थांनाय बोसोर बै बोसोरनिफ्राय साफा सानै सुबुंखौ मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ थिखोना लांनाय नुनाय जादों आरो दा माइ आबादनि रोखोमा जोंनियाव मोननैसो माइखौ नुनो मोननाय जाला जेरै आसु गमाबो गम आबादाबोथ' माइ आबादावनो गोलैयो जानांगौ दा बिसोरखौ नुनो मोननाय जाला आरो
औ
दा नोंथांमोननिथिं गम आबाद आरो आसु आबादखौ मोनो नामा?
जोंनिथिंथ' बे आबादखौ मावनायखौ आङो नुनो मोनाखै जोंनि गामियावहाय मा औ गोदो आबै आबौमोनखौ जोङो मावलाय नुयोमोन नाथाय आङो दायो बेबायदि दायो नुनो मोनाखै आरो
औ आरो जोसा माइनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोसा आबादनि सोमोन्दै
जोसा आबादनि सोमोन्दै हागोन
औ आरो माइब्रा माइब्रा माइ आरो जोसा माइनि थाखाय औ
जोसा माइनि जोसा माइनि ओ बिन जोसा माइनि महरा मोननै महरसिम दं आरो मोननै रोखोमसिम
औ
रोखोमा जाहैबाय मोनसेया गुफुर आरो मोनसेया गोसोम
औ
मोननै दं आरो मोननैखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिं दा जोसा माइ गोसोमनि एसे ओ बेसेनाहाय बाजार हाथाइसालिफ्राव लाङोब्ला जों एसे बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि बेसेनखौ
औ
आरो माइब्रा माइया जाहैबाय माइब्रा माइआबो बिदिनो एसे गोबाङानो थाङो जोंनिथिं दामफ्रा बाजारफ्राव लाङोब्ला नाथाय गोबांथार सुबुंखौनो ओरै जोंनि जायगाथिं बा जोंनि गामि एरियायाव ओ बिसोर मोननै माइखौ खम गायनाय नुनो मोनो आरो
औ
गोबांथार जायगायाव गोबांथार गायोबो जानांगौ आंनि सा साननाय बादिब्ला। बि
बे माइब्रा आबाद माइब्रानिफ्राय मा मा मोनो मा मा खालामनो हायो जोङो माइ ब्राजों माइब्रा माइरंजों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मा मा खालामनो हायो?
माइब्रा माइ माइब्रा माइजों जोङो लारु देनो हायो।
औ।
सौरायबो सौरायनि महरावबो मोननो हायो।
औ।
आरो गोबांथार भेराइटिस जोङो गोबांथार रोखोमनि बानायनानैबो बेखौ मेथाइ महरावबो मोननाय जायो आरो।
औ। बेदिनो थावनि सिथाव एन्थाब बेफोरखौ जों बानायनो हायोना? औ आरो बे माइब्राखौ ओंखाम संनानैबो जों जायो। जायजों जोंखौ माइ गायनायफोरावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
नाथाय माइब्रा माइखौ नांनायनि एसे बारा जायोब्ला गोबांथार सुबुङा बुङो देहानि एसे खहा खालामगोन बादि बुङो आरो। मावनाय दांनायफ्राव गोहैलो, देहा दुरबल बेबादि मोनदों मोननायखौ फोरमायो आरो बांसिना जोंनिथिं।
औ। दे बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नों थांजों आबाद नि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बे दान्दि से समखौ होनायनि थाखाय औ बिदिब्ला जोङो दोनथ लायनोसै ना?
अह।